हेलौ नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां। औ देेलाय
औ नोंथाङ औ नोंथांआ फ्रि दंना? औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै मोननैसो एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सा जागोन ना?
औ हरगोन नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जिहेथु आबाद आबाद मावनायाथ' दोंखायो जानांगौ नङा हबा नोंथां ओ बे आबाद मावनाय समाव ओ जेरैहाय दा दैज्लां बोथोर हिसाबै माइ आबादजों लोगोसे उफोर आबाद मा मा मावो? एबा माइ आबादखौ माबोरै मावो इखो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां‌। औ माइ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जेनेबा बर'फ्रा गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ ओ गावगायनि जाग्रा आदार हिसाबै जोंनि बर'फ्रा गाव मावनानैनो जायो नङा होमबा नोंथां आबादखौ बोरै गायो होनना बुंब्ला गिबियावनो जोङो मोजां बिधान बा थांनाय बो बोसोरनि मोजां बिदानखौ जों जोलैखौ जों लाखिनानै दोनो। बेखौनो जोङो जिनै ओ सोमनानै बोथोर सफैयब्ला जोङो माइ बोथोर गायनाय सफैब्ला जों बे खौ सोमनानै जोङो साननै सानथाम सोमनायनि उनाव जों बोखांफिननानै जेरै गाजा फेंखां ओंखारो बेखौ हा बेखौवहाय नोङो गिबियावनो नोङो मोजां फोमोनना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा औ जोङो बेखौ जोङो आरो जोङो बेखौ जोङो गायफिनो। ओ पयथ्रिस दिन आरो सल्लिस दिननि उनाव जों बेखौ गायफिननाय जायो आरो। बे गायफिन नायानो जेनेबा गायफिननायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो जाय पन्सल्लिस बेनिफ्राय उवान उवान टुइन्टि देइसनि उनाव जोङो बेखौ जोङो मोननाय हिसाबाव जोङो मोनो आरो।
औ
अब्ला जोङो बेखौ जोङो हानानै जोङो न' फारसे लानानै फैफिनो बेनि उनाव ज बे जो गावबा गाव बाख्रियाव बा सोरबा सोरबा दुलि बिदिनो बस्थाफोराव सोनानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय जानाय आदारखौ जोङो बुथुमनानै लायो आरो बेयो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मावबोबाय थानाय बे जोंनि एंगारनो हायै आबाद माइ आबादखौनो जोङो बर'फोरा मावनानै जायो आरो जोंनि स्निजि स्निजिबा जौखोन्दो बर'फोरानो जोङो माइ आबादजों बुंफबनानै थानाय आरो
लोगोसे जोङो गायनाय फुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बे बेफोरनो आरो लोगोसे जोङो गोरान अख्र खेथि होनना बुङोब्ला जोङो बिदिनो जोङो मै खुमब्रा जोगोनार भिन्दि खांख्रिखला लाव आरो बिदिनो मैथा गोखै मैथा गोखा फाथो बेफोरनो जोंनि ओ गुबै आदार आरो बेखौ जोङो ओंखामजों लोगो से बेखौ मावनानैनो आबाद मावनानै जायो औ अब्ला नों थांमोननि साइदआवहाय ओ नोंथांमोननि साइदआव खोनादो ना औ नोंथांमोननि साइदआवहाय मा माइ खौ बोरैहाय ओ गायो आरो मा मा माइखौ आथिखालाव बांसिन गायो नोंसोरनि साइदआव
औ नोंथां ओ दा आबाद होनोब्लाथ' जोंना जोबोद गोलै नङा होमबा नोंथां समजों लोगोसे जेरैबायदि ओ दै ज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबादजों लोगोसे उफेर आबादनि बागै नोंथाङा फोरमायदों ओ जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ मा मा मावनाय जायो एबा माबोरै मावनाय जायो होनोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ गोदोनिफायनो ओ माइ आबादखौ मावनाय नुबोदों नाथाय दानि समावनानै थाङोब्ला बां सिनानो गुबुन गुबुन ओ मुंनि ओ जेरै सोरखारा बायदिस सिना आनजाद लानानै बायदिसिना मुंनि बा बायदिसिना माइ आबादखौ दहनायखौ नुनो मोनो जोङो बांसिनखौनो दा गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदिहाय माइसा माइ ओ जेरैहाय माइब्रा जोसा आसु माइ रन जित बायदिसिना बेखौ गायोमोन नाथाय बे गायनाया दासिमबो दङ' अब्लाबो दानि समाव बांसिनानो फसला एबा माइ आबादा मोजां जानायखौ बांसिनानो न नायगिरो नंङा होमबा नों थां ओ बेनि थाखायनो ओ जोंना दा जेरैबायदि गुब मुंनि माइ दोङो जेरैबायदिहाय ओ रनजित साबनि रंगबन्धु रनज जना अनद अन्जना बायदिसिना ओ बेफोर मुंनि माने फसल मोजां जानायनि थाखाय बायदिसिना आनजाद लानानै सोरखारा बेफोरखौ ओ बिदान बायदिसिना खौ ओ जोंनि आबादारिफोरनो एबा सोरखारा गासैनोबो राननानै हरनायखौ ज जोङो नुनो मोनो आरो ओ दा बेनि गेजेरावनो ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बायदियैनो जोंनि ओनस सोलावबो ओ थांनाय बोसोरनि मोजां माइग्लिखौ एबा बिधानखौ लाखिना दोननानै बिनि ओ मावगोन बोसोराव आव दैज्लाङाव मावगोन बोसोराव ओ बेखौ गिबियावनो थैला बस्थायाव ओ ओ सोनानै बेखौ दैखर एबा उम जोंनि दंग' बायदिसिनायाव सानथाम एबा साननैखौ सोमनानै दोनो आरो बे सोमनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जाहाते माइआ ओ गाजा बेरो बेनि थाखाय सोमनानै दोनो आरो ओ बिदि सोमना दोननायनि उनाव बे खौ बोखांना लाबोनानै जोङो ओ खोथियाखौ फोगोननि गिबि सानखालि जोङो बेखौ लाइ बिलाइ एबा थास' बिलाइ बायदिसिनायाव ओ जों बेखौ ओ ओ बोखानानै दोनो बोखानानै जों खोबना दोनो ओ जि खान सानखालि जोङो खोथ थियाखौ फैयो बे सानखालि जोङो ओ हाखौ मोजाङै एवना लानानै ओ हाखार बायदिसिनाखौ होना लानानै जोङो ओ बेवहाय खोथियाखौ खिरखा बायदिसिना याव लानानै आखाइ मुथायाव लानानै उम गुबुं गुबुं सार्लायबाथ' खोथियानि ओ सेहेरा एबा बिथांमोना मोजां जाया नालाय बिनि थाखायनो आखाइ मुथ लानानै सारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ दा खैथाया माब्ला देरो एबा लावो होनोब्ला ओ दा मास मोनसेखेनो लायो खोथिया लावनाय एबा दा देरनायाव जोङो नायनो थाङोब्ला ओ बिनि उनाव जोङो नांगौ मानि खिनिखौ गायगोन हाखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै हयना लानानै हासार बायदिस बायदिसिनाखौ होनानै दानि समावथ' बुंनो थाङोब्ला हासार होआबा आबादानो मोजां जाया ना बुंजागोन हाफोराबो बिदि बायदिसिना ट्रेक्टर बायदिसिना जों ह लोगो से ओ िदि बायदिसिना हासार बाहायनायनि थाखाय बिदि हाफोरा एसे लासै लासै गुबुन आलादा महर लालांनाय एबा हासार बायदिसिनाखौ होबासो आबादा जानायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय गोदो बिदि नङामोन गोदो जेरैनो ओ नांगोलजोंनो हालएवना गायोमोन ओ बिदिनो मोजां जायोमोन आरो नाथाय दानि समाव हाखार बायदि सिनाखौ होनानै जों गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माइखौ गायनाय जायो आरो लोगोसे माइ गाय बानायनि अनगायै बो जोंनि ओनसोलाव उफेरा आबाद जेरैबायदिहाय दैज्लां समाव मोननाय ओ भिनदिं जिं खा लेस्रा बायदिसिना आबादखौ ओ जों जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुयो खायसेया फालांगि खालामनो थाखाय बो मावो ओ खायसेआ आरो न'खरावनो जानो थाखायबो मावो दा फालांगि फालांगि खालामनायनि समाव जोंना ओ आबादारिफोरा बांसिनानो ओ दानि समावथ' नायनो थाङोबा सोर कारा बायदिसिना आबादारिफोरनो गुबुन गुबुन राहाखौ होनायखौ नुनो मोनो जेरै बबायदिहाय बिथांमोनानो ओ बे मैगंनि बिधान एबा हाखार बायदिसिनाखौ एबा मुलै बायदिसिना दै सानो था खाय ओ स्प्रे मेसिन बायदिसिना हरनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो ओ दा जोंना आबादारिफोरा हाथाय बाजाराव फानहैदों एबा फालांगि खालामनाय समाव जोंना बायदिसिना मुलैै हासार होनानै फसलखौ एबा मा आबादखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा बिनि ओ मोनसे राहा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा बेफोरनिफ्राय मुलि होनाय होनाय खौ जोङो जेब्ला हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो अब्ला जोंना देहाया एसे गाज्रि बा दानि समाव बांसिनखोनो बेफोर जानाय लोंनायनि थाखाय खहा जानायखौ जोङो नुनो
औ नंगौ नोंथांमोननियाबो सैथोआनो जेनेबा जोङो माइ आबादखौ जोङो गोबां बिबांनि मावो जेरै जोङो कालहुमा माइ मावो बिदिनो रनजित बाइस मथि नङा होनबा नोथां आरो बेजों लोगोसे जोङो जोसा माइब्राखौबो जोङो गाइ फायो जायनि थाखाय जों बर'फ्रा माने फिथा जायो सम बोथोरफोरबो ओरै फोराव फिथा जायो जों मागो फोरबो बिदिनो बैसागो फोरबोफोराव जोङो फिथा जायो बिदिनो आघोन फोरबोफ्राव फिथा जायो जायनि थाखाय जोङो आरो फोरबोनि अनगायैबो जोङो सम सम नो बिदिनो लुुबैबानो जों फिथा सावनानै जायो बिनि थाखाय जों जो सा माइब्रा आरो जायखौ ब्लेक राइस होनना बुङो नङा होमा बेफोरखौ जोङो एसे ए से गायना लायो आरो नोंथांमोननि साइदआव बो जानांगौ गायो बे बेबायदि आबादखौ नङा होमबा नोंथां आरो जों गोबां जोङो रां खामायनोबो जेनेबा जों माइखौ फाननानैबो जेनेबा नांगौनिख्रुइ बारा बाला नों बेखौ फाननानैबो नोङो रां दु बोथुमनानै ओ रांखौ नों आरजिनो हायो। जोंनि साइडआवथ' आथिखालाव जोङो गोबां मानसियानो जोङो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन गायो जायनि थाखाय जोङो गोदोथ' जों नांगोलजोंनो एवनानै जों गायोमोन आरो दिनै समजों खारफानो थाखाय आरो बोथोराबो नांगौ समाव अखाया खमायलाङो बेनि थाखाय जोङो तेक थरजों एडभान्स जोङो गायनो हानाय बायसा ट्रेक्टरजों थाब गायनाय जायो आरो बे जे मानोना ट्रेक्टरजोंब्ला जोङो सानसेयावनो जोङो दस बिगा फन्द्र' बिगा बिदिबो जोङो एवनानै लानो हायो। नाथाय नांगोलजों एवब्ला नोङो सानसेयाव नोङो बिगा से जेने थेने एवनो हागोन आरो अब्ला नोंहा देहायाबो खुरथि देहायाबो बांद्राय खस्थ' मोनो जायनि थाखाय जोङो आबादखौ मावनायखौबो जोङो नांगौ समाव फोजोबहैनो हाया जायो आरो आथिखालावथ' जोंनि साइदआव नोंथां जोङो आस्रा माइ फोनायखौ जों बांसिन नुयो आस्रा माइ फैनायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना मिथिया जा आरो आस्रा फोनाय औ आस्रा फोनायखौ मा होनो जोंनिथिं गायनाय फुनाय मानसिफोरा खमायलांनायनि थाखाय जोंङो डाइरेक्ट आस्रा फोखाना होनाय जायो आरो दुब्लि फोथाराव नोङो नोङो हा बे खौ मोजां फोमोनखांनायनि उनाव सै ब्रै सै सथाम एवनायनि उनाव जोङो हायाव जोङो मोजाङै माइखो जोङो फोनाय जायो आरो माने खोथिया फोनाय बायसा नङा बेखौ माइखौ जोङो गेसेङै फोनाय जायो जेजेराव नोङो तिनि किल'खौ नोंहा थाम किल' खौ नोङो बेयाव बिगासे हायाव नोङो फोजोबनाय जायो आरो आथिखालाव जोंनि थाइदाव गोबां बिदिनो मावो अब्ला नोंथां जोंङो समाबो जाबाय ओ जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै मावो एबा बेखौ आंनो फोरों